हेलौ
गिबियावनो खुलुमनायखौ जासि हरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
नोंथांनि नोंथांनि आवाजखौ खोनायाखै मोजाङै।
एबार खोनाबायना नोंथां।
अ माने ने मोजां क्लियार फैयाखै आरोना।
अ ओ जानो हागो एसे नेटवारकनि प्रब्लेम आंनिया।
अ अ देखोनाबायदे।
औ ओ नोंथांजों आङो बिज जा गियान दावगानायनि ओ जोहै जोंनि गेज जेराव मोजां आरो ओ गाज्रि एबाब बिगियाना जोंनि जिउआव माबायदि बिहोमा लाबदों ओ बेखौ सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा आंनो जि मिनिट सम होनो हागोन ना नोंथां।
औ जागोन दे।
जोंनिया आथिखालावथ ओ बिगियान दावगानाय बुंङोब्ला जोंङो गोदोनि ओ दिनाव जाबायदि जोंङो रायजो जाबोदोंमोन। आरो दानि जुगाव जोङो बि गियान दावगानायनि जोहै जोङो ओ माबायदि दावगा बोदों बेखौ जोङो रोखायैनो नुनो मोनगासिनो मेगनजों। जेरै बुंनो थांङोब्ला जोङो गोदोनि समाव दाबसे जायगानिफ्राय ओ गुबुन दाबसे जायगायाव सि दा जायगासिम जोंङो थांनो गोनां जायोमोनब्ला गोबां सम लायोमोन नाथाय दिनैनि स समाव जोङो गारि ओ दिहुननानै जोङो गारिजों हान्थिना गुबुन दाबसे जायगायाव गोबां सम ओ खम समनि गेजेरावनो जोंङो हान्थिनो हानाय जोंङो दिनै जानानै फैदों आरो बिनि अनगायैबो जोङो ओ बिगियान जौगानायनि जोहै हायावल खारग्रा नङा एबा ज जोङो ओ हाजोंल हान्थिनो हानाय बेखौ जोङो ओ जाफुंनायखौ नुवाखै जोङो दैजोंबो खारनो हानाय आरो अख्रां साजोंबो जोङो बिरनो हानाय जों दिनैनि समाव ओ बिगियान जौगानायनि समाव जोङो बेफोरख खौबो मोनफुंनो हादों। जेरै जोङोब ओ दाबसे हादोराव जोङो जोंनि भारत हादोरनिफ्राय दाबसे हादोराव थांनो गोनां मोनब्ला जोङो ओ गोबाव गोबां सान एबा गोबां ओ बोसोरबो जों लानो हायोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो बिरखं दिहुननानै दाबसे हादोराव जोंङो गोबां खम समनि गेजेरावनो दिनै जोङो थांनो हानाय जानानै फैदों आरो। बेनि अनगायैबो जोङो ओ बिगियान जौगानायनि जाहै जोङो गोबां ओ सोलोंथाइनि जा बेलायावबो जोङो गोबां जौगानायखौ जोङो दिनै नुनो मोनदों जेरै गोदोनि समाव जोंनिया गथफोरा जा गरम बोथोरनि बन्दखौ ओ सरखारा होयोमोन फोसावनानै होयोमोन अब्ला बै समाव जोंनि गथफोरा ओरैनो जनानै ओ एबा गेलेलाबायनानै जोङो सम हगारनो हर हरनायखौ जों नुबोदोंमोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो जा मबाइल फन दिहुनबाय बिनि थाखाय जोङो जा गोरोम बोथोरनि बन्द बै समावबो जोङो अनलाइन क्लास लानानै जोङो जोंनि समखौ सोलोंथाइ लानानै थांहोनो हानाय जोङो जानानै फैदों। बेनि अनगायैबो जोङो मबाइलनि ओ एबा जामबुंनि बाथ्रा बुङोब्ला जोङो दाबसे जायगायाव गोबां गोजानाव थानाय सासे सुबुंजों जोङो सावरायनो मोनब्ला जोङो गोदोनि समाव जोङो लाइजाम गांसेसो लिर आ गांसेसो लिरनो गोनां जायोमोन नाथाय दिनैनि समाव समाव जोङो बेजों सावरायनोब्ला जामबुंजों जोङो दान्दिसे समनि गेजेरावनो बिनि नाम्बारखौ थुना होब्लानो जोङो बेजों बिथांजों सावरायनो हानाय जोङो जानानै फैयो आरो। बिनि अनगायैबो जोङो बिगियान ओ दावगानायाव जोङो ओ गोदोनि समाव जोङो बिगुराव जानाय मोदोम एबा मोदोमनि सायाव जानाय जा गारायफोर बेखौ जोङो मोजाङैनो माने ओ नुनानै बेखौ फाहामनो हायोमोन नाथाय थाय जा उदै सिङाव जानाय फाथर एबा बिखायाव जानाय गाराय बेफोरबायदि ओ सिङाव जानाय गारायखौ जोङो नुवामोन आरो बै समाव नाथाय दिनैनि समाव जोङो बिगियान दावगानायनि जोहै जोङो बेफोर बिखा एबा उदै सिङाव जानाय अन्थाइ बेफोरबायदि बिदिनो ओ जा बिखायाव जानाय गाराय बेखौ जोङो
ओ बिगियान जौगानायनि जोहै दिनै फाहामथाय होनो हादों आरो। बेनि अनगायैबो जोङो ओ जोंनि जा नासा ओ बि- बिथांमोनाबो जौगानायनि जोहोनै दिनै अखा अखा फोरसिम दावबायनो हाबाय आरो गोबां ओ नख्राङाव जोङो सेटेलाइट जेरै सेटेलाइटफोर बेफोरबायदिनो गोबां बिरखं मिसाइल बेफोरबायदि गोबां जोङो दिहुननो हाबाय आरो बिनि अनगायैबो जोङो दावहा नांनायाव गोदोयो सेखा रुवा जोंसो दावहा नाङोमोन एबा बोरला फोरजों नाथाय दिनैनि समाव जोङो सिलाय एबा बारुद दिहुननानै ओ जोङो गोबां ओ खहा ओ ओ मुलम्फा मोनदों आरो बेनि अनगायैबो जोङो जा सानफ्रोमबोनि जिउआव नां बाय थानाय जोंनि ओ नआव सोलिबाय थानाय बा न लुनाय फोरावबो बाहायनाय गोबां दारिमिन जेरै इटानि दारिमिन बिफोर बायदीनो गोबां मिथाइ बिस्कु फोरनि दारिमिन एबा माबा मोन से ओ जोंनि सानफ्रोमबो जिउआ नाय मुवाफोर जेरै गेस आरो दै बोखांग्रा मटर बेफोरबायदिनो गोबां मुवा बेसादफोर दिहुननानै जोङो जिउआव गोबां जौगानायखौ मोनदों आरो बिनि अनगायैबो जोङो ओ जोङो बिगियान जुग बानायनि जोहैजों गोबां मोजां फिथाइखौबो मोननो हादों नाथाय फारसे सायदखि जोङो जोबोद आ गोबां गाज्रि जा बिगियान जौगानायनि जोहै गाज्रिखौ जानायखौबो जों नुदों बिनि गेजेरावनो जा गारि मथर दिहुननाय बिनि थाखाय जोंनिया आबहावाया गुबुंले जा दों आरो बे जा गारि मथर बांबाय जोंनि ओ हादोर एबा बुहुमाव बिनि थाखाय जोंनिया बा जा गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि दुङा बेनि थाखाय जोङो बारहावाखौ गुबुंले जानायखौ नुनो मोनदोंनि बेनि अनगायैबो जोंनिया कल कारखाना फोरनिफ्राय ओंखारनाय जा थुंङा ओ बेफोरबो जोंनि बारहावाखौ गेब्रेें होदों आरो कल कारखाना निफ्राय गनाय जा गाज्रि आ गाज्रि दै बेनि थाखायबो जोंनिया ओ दैया-दैयाबो जोंनिया लेथ्रा जानो गुबुंले जानो हमदों आरो ना। ओ बिनि अनगायैबो जोंङो उम गोबां खहाखौ जोंङो नुनो मोनो, जेरै इन्टारनेट एबा टावार गायसननायनि जोहैबो जोंनिया फिसा फिसा एम्फौ एनला एबा दावसिन दाउला फोरनियावबो जोंङो रेडियेसन जानायखौ जोंङो ओ नुनो मोनदों आरो दिनैनि समाव बेफोरबायदिनो बिगियाना जोंनि जिउआव ओ खहाबो लाबोदों आरो जौगानायबो जोंनि ओ जिउआव लाबोदों आरो नोंथांङा जा बिगियाननि सोमोन्दै नोंथांनि ओआव दिनैसिम रोंगौथि जेनेबा नों थांङा उन्दैनि फ्राय दिनैसिम जा रोंगौथि मोनबोदों बेखौ आंनो नावमान फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
बेथ' नंगौ नोंथां होननायानो नंगौ बिगियाननि गेजेरजोंहाय दानि दिनावथ' बिगियाननि जुगानो जाहैबाय
नंगौ नंगौ।
मोनसे मा होनो सोलोंथाइनि माने मोनसे गियान मोननायनि एबा मोनसे गोदान गोदान आइदिया माने गोदान गोदान बुद्धि खायदा बिदि मोननायनि मोनसे बाख्रिखौनो होनजायो जोंङो बिगियान सासत्र त्र होनोबा माने बिगियान होननानै बुंङोबा माने मोनसे ओ मा होननांगौ जाखो मोनसे गियाननि बाख्रिफोरबायायदि होनजायो आरोना जोंङो दा नोंथां होननायाथ' गासैबो थिगानो नोंथांङाथ' थिगखौनो होनलांदों बिगियान ओ बे ओ बिगियान मुलुगजों मा होनदोंमोनलाय नोंथांङा बिगियान मुलुगना?
बिगियाननि दावगानायजों जेरै
जेन'बा बिगियाननि गेरजेरजों दावगानाय हो दा बेथ' नोंथां बुंनायानो बिदिनो माने दा थ' बिगियाननि गेजेरजोंनो माने सो-सोलोंथाइ लानायावनो होन आरो गुबुन गुबुन जोंनि सानफ्रोमबोनि नांगौ समावहाय बाहायनाय बा जोंनि थांलाय फैलाय खालामनाय ओमफ्राय बेफोर गासै सैयावबो जोंनि नांगौफोराव आरो जोंनि माब्लाबा माने ओ गोनांथि समावहाय आरो जोंखौ माबा मोनसे जेन'बा बिराद गोबावफोर जुदि सम नांगौफोरखौ ओ गोबावै जानांगौ ओ खामानिफोरखौ जोंनो बिगियानारि आदबनि गेजेरजों माने थाब थाबै जानायनि मोनसे माबाखौहाय होबाय आरोना जोंनो बिगियानारि माने बे बिगियाना आरोना बिगियाननि गेजेरजोंहाय माने बिराद दावगाबाय नालाय बिगियाना स' जोंनो गोदान गोदान आदब खायदाजोंहाय जोंनो गोबाव सम लानायखौबो थाबैनो हानाय बिदि जाबाय आरोना दा बेखौनो नायो नुनो मोनो ओ बिदिन्थि बायदियै दायो जों दानि समावथ' माइ गायनाय फुनायनि बोथोर नालाय दायो जोंङो मा होनो ओ हालेवनायनि जायगायावहाय जोंङो दा ट्रेक्टर बाहायो। दा हालेवनायनि जायगायावहाय ट्रेक्टर बाहायो। बेनि गेजेरजों जोंङो हाल एवनायावहाय बेसेबां जोंनो टाइम नांगौ बिनि माने आदाबो टाइमखौहाय बेनो नांङा आरोना ट्रेक्टरनो। हालेवनायावथ' जोङो बिराद सम बारहोनांगौ जानानै फैयो, दा बिनि अनगायैबो ओ मावनाय दांनाय आरो थांनाय बबेबा जायगायाव थांनाय बिनि अनगायैबो, जोङो फरायनायावबो, जोङो मोनथिनो हायो आरो माने बेलेग बेलेग रोखोमै, मोनथिनायखौ माने जों मोननो हायो आरोना। जेन'बा फरायनायावनो होन ओ जोङो जे बै जे उम मा होनो? मोनथियै मोनथियै जोंनियावनो सानफ्रोमबो जाबाय थानाय आरोना बेफोरखौनो जोङो नायोबा नुनो मोनो जेन' जोङो मोनथियोल' जेनेबा जोङो मोनसे जायगायाव थाङो, हाजो एरियायाव थाङो, हाजो जायगायाव थाङो, नाथाय हाजो जायगायाव थांनानै जुदि जोङो माबाफोर ओ होख्राव हैयोबा होख्रावोबा मोनसे सोदोब नोंनि उन उन माने बुंफायो आरोना। नाथाय जों बेखौ मोनथियो, सोदोबा रिंदों माने सोरबा सोरबा ओ सोरबा जोंजोंहाय बुंफादों होननानै जों सानो आरोना बेखौ।
नंगौ नंगौ
जोङो बेखौहाय फरायनायाव बाहायोबा जुदि नोङो बिगियानखौ फरायोबा जोङो मोनथि बेयो जाहैबाय बेयो मोनसे सोदोबनि गुथालसो माने बेवहाय जेबो जों सानो जोंनि बुजिनायाव बिदि अ माबायावहाय हाजोआवहाय मोदाय दं बिनि थाखाय बे जोंजोंहाय, ओ मा होनो? जोंजोंहाय जोंनि उन बुंफायो बिदि सानो नाथाय बिदि नङा बहाय जेबो गैया। माने बेनि माने नंगौ नङाखौ जोङो बिगियानाव फरायबासो मोननो हायो आरोना। ओमबा नोंथां दिनैनि थाखाय बेहाय दोन दोनथ'नोसै जोङो।
नंगौ नंगौ थारैनो दानानै फैबाय, औ औ दे।